हेल औ खोनादों।
उम जोङो दायो जानाय लोंनायनि बारै सावरायनो नागिरदों।
औ।
नोंथाङानो बुंगोरलांनो सानदोंना आं बुंगोरलांनो?
नोंथाङा बुंगोरदो
अ जागोन दे।
उम
जों जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोङो अनेक रोखोमनि फिथाइ सामथाइ संनाय खावनायबो मोनो नङा होनब्ला?
औ।
जोङो गिबियावनो रायलायनो सानदों फिथाइ सामथाइनि बारै रायलायनोसै आरो जोङो फिथाइ सामथाइखौ जानानै देहाफोराव जोबोद थाजिम मोनो आरो माबेबा जोङो पेकेटनि फिथाइ मेथाइ मेथाइफोर बायदिसिना जायोबा देहायाव जोबोद गो होम खोख्लैयो आरो जोंनियाव नाथाय जोङो गोथाङै मोननाय फिथाइ सामथाइ न'आवनो बानायनाय मुवाफोरखौहाय जायोब्ला जोंनि देहायाबो थाजिम थायो। आरो मोजां जायो आरो।
औ।
ओरैनो जोङो मैगं थाइगंफोर होननानै बुङोब्लाथ' आथिखालाव जोबोद मुलि होनानैबो गायनाय जायो आरोखि बेफोर मैंगंखौ जा बानो जोंनि देहायाव माने गोहोम खोख्लैयो आरो जोङो फिथाइ सामथायाइफोरावबो दानि समावहाय एम्फौ जानायनि थाखाय एसे एनै मुलि होयो आरोखि हाथायाव फाननायथ' फ्रायनो मुलियानो होयो बांसिनानो।
औ-औ
ओ गाव गावनो गायनानै माने मोजां फिथाइखौ जानो हायो आरोखि जेरै जोङो थाइजौफोरखौहाय हाथायाव बायनो थाङोबा मुलि होनाय लरहा हायनाय इदिफोर मोनलाबायो नङा होनब्ला?
नोंगौ।
जोङो न'आवहाय गायनायखौ जायोब्ला बेयावहाय जेबो माने खहा जाया आरोखि। आरो लेसि फिथाइ बेफोरबायदि मोजां मोजां फिथाइ आनारस बायदिसिना फिथाइफोरखौ जोङो न'आवनो गायनानै मोनजानो हायो आरो। थाइजौनिफाय खान्थालनिफाय लानानै जोङो न'आवनो एसे एसेबाबो गायनानै न'नि बु स्थुखौनो जानांगौ आरोखि
हम।
ओरैनोथ' मैगं थाइगंखौबो जोङो न'आवनो गायनानै मोनजासै बायलायनाङा आरो न'आवनो गोबोरखि हासार होनानै गायनानैहाय लाइ लाफा मैद्रु बायदि रोखोम मैगंफोरखौहाय जायोबा जोंनि देहाया जोबोद मोजां जायो आरो थागोदनो।
औ।
न'आवहायनो माइरंखौबो देनानै अनला ओंख्रिफोरबो जाजायो ओरैनो मैगं गैयाबा फाथोफोरखौ गायना लानानै फाथो खारै। होमबा फाथोनि उनावहाय नारजिबो मोनजायो नङा होनब्ला?
औ
बेफोरबायदिनो आरो माखासे मैगंफोर दंबावो सबायबिमा भेन्दि लाव। बहल। बेनिफ्राय। बायदि रोखोमनि मैगंफोर। मोननो हाबावो आरोखि बेफोरखौ जोङो न'आवनो गायनानै लायोब्ला मोजाङै आबदाल लानानै नायै नायै गायनानै लायोब्ला न'आवनो आरामसे खायै खायै मोनजाबाय थायो आरोखि।
औ नाथाय। दानि जुगाव बारा बिदि माबाखौ नुनो मोननाय थाङा मानसिफोरा खेथि गारनो हमबाय दायो बांसिनानो बिजनेस लाइन माबा लाइन। बिदि माबायोना।
औ।
ओंखायनो मैगं थाइगं गायनानै जानायखौ मानसिफोरखौ नुनो थांनाय मोना बांसिनानो दानिया।
औ। बेबो मोनसे माने आथिखालाव जोङो हासारनिबो गोनांथि जायो आरोखि सम लायै सम अभार हासार जाबाबो माने जाद्राया आरोखि मैगंफोरा। बिदिनि थाखाय माने। एसे। मैगंफोराबो जानो नागिरबाङा जायो आरोखि।
दानि जुगाव बांसिनानो। बायनाय हासार होनानै हाफोराबो गाज्रि जानो हमदो। मैगंफोरा बेनि थाखायनो जानो नागिरा। बारायनो। गोबोर हासारफोरखो दानि जुगाव बारा मोननो थांला मानो होनोबा। मोसौफोरखौबो बारा लानो नागिरला मानसिफोरा। गांसोनिबो थाखाय। प्रब्लेम जायो एसे बिनि थाखायनो मोसौफोरखौबो फिसिनो नागिरला बिनि थाखाय गोबोर हासारफोरखौ। खौ मोननो थांनो गोब्राब जाबाय आरो दायो।
औ। ओरैनो नोंथाङा मा मा फिथायाइ जानानै फिथाइ सामथाय जानानै मोजां मोनो एसे फोरमायलांनो हागोन नामा?
आङो बोरैनो सुमफ्राम फिथाइ जानानै थ मोजां मोनो। थाइजौ फिथाइ जानानै मोजां मोनो। थाइजौ फिथाइखौ आंनि आंगो आं बिराद बिराद मोजां मोनो थाइजौ फिथाइ जानो। गोमोननिफाय गोथ। गोथांनिफ्राय गोखै गासिबो मोजां मोनजोबो आङो।
औ। बेनि अनगायै संनाय खावनायनि बारै जानाय लोंनाय एसे अनला ओंख्रिफोरखौ मारै सङो मा माजों जायो एसे फोरमायलांनो हागोन नामा।
अनला ओंख्रिखौ। अनला ओंख्रिखौ आं बारा मोजां संनो रोङा। ओरैनो दै माबानानै। फार्स्टआवहाय अन गुन्दै देनानै बेनि उनाव दै फुदुंनानै दैखौ ग्लब ग्लब गोदौहोनानै गुन्दैखौ दैयाव होनानै बिनिफ्राय मस्ला मस्लि देनानै बेखौ संनायखौ नुनो मोनदों आरो ना आं बारा खिन्थु आं बारा मोजां मोजाङै मिथिजोबा इनि बिखय
औ म बेनिफ्राय मा मा मैगंखौ जानानै मोजां मोनो?
आंनियाना आं द' आं बांसिनानो मैद्रु मैगं जानानै मोजां मोनो मेसेंनि मैगं खौ बांसिन मोजां मोनो आङो। दैज्लांनि एसेबां मोजां मोननाय गैया। मेसेंनि मैगं बांसिन मोजां मोनो लाफा मैगं लाइ मैगं बेफोरखौ जानो मोजां मोनो बिदिनो रुनानै जानायखौ बांसिन साबसिन मोनो आङो मैगं गोथांखौ। नोंथांनियालाय?
आंनि मैगंआ दैज्लांनियाव होनना बुङोब्ला जोगोनारखौ मोजां मोनो आरो। जोगोनार बिनिफ्राय आलु बेफोरबायदि गोजां बोथोरनियाबो आलु बेफोरबायदिनो जा बुस्थु खानानै मोनो बेफोरखौनो मोजां मोनो आरो।
ओमफाय नोंथाङा मा मैगं संनानै मोजां मोनो?
आङोथ' बांसिनानो संनो रोङा रोंनायालाय अब्लाबो एसे एसे मोनथिनाय जायो आरोखि। ओरैनो नारजि दोलो होनोब्लाथ' बयनिबो मोजांसिन मैगं होननानै बुंनो हायो बुंनो थाङोब्ला। बेखौहाय अमा बेदरजों अमानि मेजेमजों संनानै माने बेखौहाय जानो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय अनलाजों दाउ बेनि। ओमफ्राय जोगोनारजों। एम्फौ बेफोरबायदिखौ आङो जोबोद गोथाव मोनो आरोखि। बेनिफ्राय मैथाजों ना आजिनाय बेफोरबायदि गुरबानो मोनोना जोंखैहाय ना बेखायनो दसेनो दसेनो गुरब्रबनानै माने मैथाफोरजोंहाय संनानै जाब्रबलाबायो आरोखि। दैज्लां समाव
दैज्लां।
नोंथांमोननिखै मैगंफोरा माबोरै।
जोंनिथिं मैगंफोरा बारा जाबांनो नागिरा हाफोरा हासार गैला दायो।
औ।
मोननो थाङा बायनानै जानांगौ जायो।
अ।
मोसौ फिसिनाय इदि थाबाबो ओ गोबोर हासारफोरखौ बायनानै मोनाना।
औ।
बेनिखायनो हासारनि खमि जानायाव मैगंफोरखौ गायनो हायै जादों। हा बागान थाबाबो।
नोंथाङा माइब्रामा ओंखाम जानानै मोजां मोनो ना मोना?
आं माइब्रा बारा मोजां मोना।
अ।
ओरैनो मोजां मोनो नाथाय आङो जानो हाया। माइब्रा नोंथाङालाय?
ओरैनोथ' जोङो। आं जानोलाय मोजां मोनो एवनानै आरो माने। फ्राम फ्राम एवनानै दैलां समावहाय माइ गायनायावहाय जाबा गोथावसिन मोनो आरोखि।
अ सौराय एवनाय
ओरैनोथ' जों बैसागुफोरावबो फिथा आरो सिथाव लारुफोर देनानै जानाय जायोना।
औ।
बेफोरबायदिनो जायो आरोखि।
औ।
बिदिब्ला नोंथां एसेयावनो दसे फोजोबथ'नोसै नामा?
औ दे बिदिबा
औ।